खारेन्टआबो खस्थ थांबावबाय खोनादोंना खोनायाखै?
औ आं खोनागासिनो।
ए ओमफ्राय आं नोंनिखौ खोनाफैयाखैनो दाससो खोनाफैदों।
ए
आं नोंनाव नैबेयाव हरबाय ओमफ्राय जायाखै दा बै मोनसेयावथ' लिमिटसो देखायबावबाय जागासिनो
बै मोनसेयाथ' जाखोला लिमिट देखायबाय ओ
ए लिमिट जोब जोबखाबाय खोमादां ने?
ओ जोब्बाय
ए दे हद दे हद
ओ ओमफ्राय नैबेसो मानो इदिजादों
बे ओंखायनो जायाखै नोंदां बे गोदान आइदि ना मा जाखो?
ओ बे गोदान आइदिमोन ओ दाख्लैनो खुलिना लादोंमोन आङो गोबावानो जाबाय फन्द्र' दिनसोआनो जाबाय
ए
ओफ्राय थारमाने कल खालामनो हायामोन कल खालाम जायामाने ओमफ्राय दहाय सो फुङावसो दसथासोआवसो जादों ओ दसथासोआव हरनो हानाय जादों आरो। बिदि बिदिनो मालाय हरनायखौ माबानो हायोमोन हमनो हायोमोन
उम माबाफोरा खोमसि खोमल' जाबावबाय
उम नों माबा खामानि मावदों?
हा
ए माबाफोर खामानि मावदों नोङो?
ए दखान थांदोंमोन नै दा सफैदो ओमफ्राय कारेेनटबो गैबावला थांबावो
औ
बेदर लायदोंमोन
मा बेदर लायखो
हा
ए मा बेदर लाबो
दाउ ब्रयलार
औ
माजों जानो सानदों
मा होनो बैखौ ओ बासर बायदि गोसोम गोसोम दंना मोनसे दुदालि ना मा
ए दुदालि ओ औ दुदालि होनो
ओ बेजों जायोनो बेनो जायनो
गोबाव जाबाय मोनजायैया नुलानो बुसतुखौनो
औ माने दिनै सासे बाङालि बुरि हानस होफैदों गसानाव गायो नामा ओमफ्राय सम सम मै जायो बायनानै लाबोयोना नो होदों जोंनावबो ओमफ्राय लाखिबाय जोंना नुलानो फाननायखौ नुला
ओ गैला खमायलांबाय बे बुस्थुआ नङाबा सिगाङाव न' न' थालाबायोमोन
औ
आइरन थायोनो जानो हायोबालाय मोजां।
ए
खोनादों आङो।
औ होनो होननायालै जोंनाबो बिदि होनना लाखिदों बिमाया
उ आंनिया नेटआ मोजां मोनासैलाय खोमालै थाबथालायबाय।
नों मोजां खोनादों हो?
अ आंहा नै एसे थाबथादों।
ए।
उम।
दासो फैदों नामा नों खामानिफ्राय?
औ औ।
औ। हेल'। मोजां खोना खोना खोना।
खोनाबाय।